औ हेलौ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथाङा मा खामदों दालाय?
नै दंफां सायहायावनो जिरायनानै दङ नोंथां।
आ आदसा गरम होदों नामा सान्दुंआ?
गरमथार नोंथां अखा फैयाखै आरो दिनै गरमानो सान्दुं गोसानो अ औ।
ओ जोंथिंबो बार बारबाय थादों सान्दुं दुंहां अखा दोमै आं बिदिनो मोजां बोथोर होदों आरो जोंनिथिं दालाय नों खौ खोनादों आं थालिर बागान खालामदों होननानै नंगौ ना?
थालिर औ थालिरालाय एसे बागान दङ दंनायालाय नोंथां। ओ बेबायदिनो जोङो ओ
बिगा मोनबेसे दङ?
ओैरैन्थ' बांद्रायलाय नङा नोंथां बेबायदिनो आधा बिगाफोर जागोनदां।
आ। आदा बिघा एग बिघा जायगोन?
औ औ नोंथां बेबायदिनो ससेयाव बै दङ ससेयाव बेबायदिनो थालिर दङ।
अ होमलाय खोनानाया जानांगौ गयजोंब्ला जों जों खोनाबाय खोमा एसे बुरजा खोनानाय मोन आं
औ
ओमफ्राय बेसेसो थांखो फैसा खरसाया खै हाजार थांखो बेयावहा बिस हाजारसो थांदों नामा
बिस थ्रिसफोरानो थांदों नामा नोंथां बेबायदिनो फुलि बायनाय गायनाय बेबायदिनो हाजिरा होनाय
हाजिरा
औ औ
हाजिरायानो गोबां लाखायो नामा बिदिबा सानफ्रोमबो हाजिरा होनांगौ जायो नामा
औ दायो जोंनिथिं हाजिराया बेबायदिनो सानसेयाव सासेयावहाय बाजौ जाबाय आरो बेबायदिनो औ आरो सोरहाबा सोरहाबा ब्रैजौ बेबायदि आरो सोरहाबा सोरहाबा बाजौ बिदि होयो आरो नोंथांमोननिथिलाय माबायदि बिसिबां बां हाजिरानि
जोंनिथिंबो बानलु थाव संख्रिनि दामा बारायनायखाय हाजिराखो जोंथिंलाय बाजौ नंद्राया
औ
मावग्राफोरनो हाजिराखौ मानिग्रा यावहरो आरो
अ औ जोंनिथिंबो सोरबा सोरबा ब्रैजौ होयो आरो बांसिनानो बेबायदिनो बाजौ लायो आरो गावस गावसोरनो मावग्राफ्रा बेबायदिनो बाजौ होननानै बियोबा बेबायदि बाजौखौनो होनांङो जोंनिथिं । आरो बेबायदिनो गासैबो संख्रि फानलुफोर मैगंफोर गासैबो दाम बारि जोब्बायबा बेबायदिनो । हाजिराफ्राबो बारिनांगोन उफाय गैया । आ जाग्रा बे हाजिराजोंनो जानाय जायो ।
आसा आसा बिनि थाखायनो नैजि रोजासो थांदों आरो न' कल ब ।
औ औ औ नो नोंथां
औ हेलौ नोंथां ।
औ
औ नोंथाङा खोनादों ना ।
औ खोनादों
औ एसे माबा थाब थादोंमोन नेटनि प्रब्लेम जादोंमोन दां ।
आह
औ नोंथांमोन औ फुलिखौलाय । गामिनिफ्रायनो लाबोदों नोंथां बेबायदिनो गामिनिफ्रायनो। लाबोनानै गायफैदों
औ फांसेयाव बेसेसो लादों पन्सास एक्स'?
बेबायदिनो फांसेयावहाय एक्स'फोर लादों नामा नोंथां औ औ । बेबायदिनो गेदेर फिसानि खोथा थायो । बेबायदिनो एसे गेदेर लाबोयोबा बेबाय दिनो एक्स' आरो फिसायैबा पनसास बेबायदिनो थ्रिस बेबायदि । लायो जोंनिथिं
आ बेखौ नाय नायनाया ओ नोंसा मालिगा नायो ना नोंबो नायो?
औ बेबायदिनो जोङो जोंनो नायनाङो बेबायदिनो मालिकबो नायो आंबो नायो । बेबायदिनो हाग्राफोर जायो आरो बेबायदिनो बिलाइ गोरानफोर। जायो बे बिलाइफोरखौ माबा गारना होनांगौ आरो हाग्राफोरखौ साफा खालामनांगौ। एवना होनांगौ आरो फिथाइआ एसे गेदेर गोलाव जायोबा गरबो आरो बेखौ नायै नायै बेबायदिनो औवा गनफोर बेबायदिनो दानस'नानै थुख्रांना होनांगौ। अब्लासो गरबा नङाबा एसे देरहांनाय गोरलै समावनो बेबायदिनो। गरफबो आरो गरबबाथाय बे गोरलै समावनो गरब बा फाननोबो मोनला आरो मोनजाला बेनि थाख खैनो एसे जोथोन लानांगौ नायनांगौ जायो।
ओओ नंगौ बेखौ गायनायावहा गायनायाव डाइरेक्ट गायोना हालेवनांगौ गोनां
औ औ बारिफोरा हाग्रा गुदु बा गोराबा बेबायदिनो सिगाङावहाय हाग्राफोरखौ बेबायदिनो मुलि सार नानै ग्लाइ सिल सारनानै बेबायदिनो बारिखौ साफा खालामग्रोनानै लानानै आरो आरो उनावहाय हालौदो हालौनानै बेबायदिनो हाखर हाखर हाखर एसे गोथौहां गोथौहां जावनानै बेबायदिनो गायनाय जायो।
बारिनायालाय दसेनो बारियो बाराद्राय गोबाव नाङा आरो
ओन दैफोर होनाङो नामा बेनिफ्राय
दैफोरखौलाय बेबायदिनो मिसिं समावहाय एसे गोरान ज जायो जोंनिया हायाबो बारिफ्रा एसे बालि बिनि थाख नो मिसिं समावबा दैफोर एसे पाइपफोरजोंहाय मेचिन खुलिनानै बेबायदिनो सोना होनांगौ जायो दैज्लां समावलाय बेबायदिनो अखाफोर फैयो आरो नांलायलाया
ओं ओं आं खोनानाय औ औ बुं
थांग' होनो हाबाथाय आरो सिन्था गैला बेबायदिनो दैबो लुलायनांला आरो बे गोदान गायनाय सम समावल' दैफोरखौ मेसें समाव एसे होनांगौ जायो
ओं आं खोनानाय बायदि बदिब्ला फांसे बिफांखौ आठ फुट दस फुट बिब्दि गायो सय फुट स सात फुट
बिब्दि गोजानाव गायो आरो गायनाय समाव
औ ।
बे माबा माबि हासार एसे होनानै गायनांगौ जायोनो आरो बिफांखौ देरोब्ला फांसेल' लाखिबाय थायो जेब्ला फिथाइया थायो अब्लासो माने फांसे एक्स फसा फुलिखौ माने जि रज'बद बाय बेखौ लाखिनांगौ आरो बिनि बिखब आरो गोरान बिलाइफोरखौ साफा खालामनानै गारस्ल'ना होबाय थानांगौ जायो होननानै खोनादों नंगौना बियो
औ बेफोरबायदि जोथोन लानो हाबालाय होनो हाबालाय जोङो बांसिन बेबायदि मोनो आरो फाननोबो मोनो आरो रांफोरखौबो बेबायदिनो थाब आरजिनो हायो आरो जोङो ज जोथोन लानाय जायाबा जोथोन लानो रोङाबा बेबायदिनो जोङो गायनानैल' दोनोबा बेबायदिनो मोननायबो नङा
उम
आरो जोङो गोबां बेबायदिनो थालिर ना गोबां रोखोम रोखोमनि दङ बेबायदिनो जोङो
ओम
सिबसागर बेबायदिनो सिनि साम्फा बेबायदिनो आरो मैगं जाग्रा थालिरबो दङ गोबां आरो जोङो थालिरखौ बेबायदिनो थालिर बिबारखौबो जानो हायो। थालिरि बिबाराबो जोंनि देहानि थाखाय मोजां बेबायदिनो भिटामिन बेबायदिनो आरो बेल' नङा थालिरखौ जोङो थालिर मुराबै सिंनि मुराया बेखौ जावखुनानै जोङो हानानै सान्दुङाव फोराननानै खार
अ आदसा आदसा आं खोनानाय बायदिब्ला औ बे थालिरनि मोनसे बे बेंसिमारि बाजार आरो नैबे मरा दोनस्रियाव
औ
जोबोद गिदिर थालिरनि बा माबा मार्केट जायोनो फुङाव हा फांसेयाव हानो गोलाव गोलाव जायोब्ला मोजां हासार होनो हायोब्ला एथ' जोबोद कि जि सिस्टेमसो फानोना बेखौथ' बेनिखायनो गिलि गोलोद जायोनो गो-गोदोर गिदिर गोलाव गोलाव खालामोबा फांसे बिफांङानो आरायस' थिनस' स' सारि तिनस' बेबायदि फैसा मोनोनो होमबा फांफा फांफा जुदि मास मासे मोनसे मोनजि मोजांङै जोथोन लाखि योबा मोजां
औ
मोनोनो आरो बिखौ मार्केदआव मोजां लाबोनानै फानोब्ला गोबां फैसा बुथुमनानै गोबां फैसा मोनो खम खरसा खरसा बिदिनो फुलि गायनाय फाननाय देरस'सल'सो थाङो होननानै खोनादों आं फांसेयाव हा बेबायदिनो आरो बेखौ मोजां पाय खारिफोरखौ होनो हायोब्लालाय मोजां आरो नों बुंनाय बायदिनि दा थालिरनि मैखुनाव आरो खारै बनायनानै फानोब्ला आरो फैसा मोनफिनो बेबायदिनो गोबां प्रफिट दं आरो बेफोरबायदि प्रफिटखौ लानां नोंसोरबो मारकेट थांनायनि सिगां सोंदो माहा मा मार्केट दङ माहा मार्केट गैया बेबायदिनो सोंनानै फानदो मोजाङै जोथोन लाखिदो आरो बे फिथाइ थायनाय समाव प्लास्टिक खालामानानै खानानै होनां खानानै होनांगौनो
औ आं बेफोरखौ औ बेफोरखौ बारा मिथिया नोंथांनिफ्राय मिथिबाय खोनानो मोनबाय आरो नोंथांमोननिथिं माबायदि गायो आरो मा मा थालिरखौ बांसिन गायो नोंथांमोननिथिं
जोंनिथिं गालिजाय थालिर गायनाया अमृदखौ बांसिन गायो अमृतखौ बांसिन गायो ओमफ्राय बेखौ मोजां जोथोन लाखिबाय थायोनो थायो आरो बेनिखायनो माने खोनानानै नोंनियावबो सोंहरदों आरो जोंनिबो गायखायो हिसाबै आं न'आव गायबाय थायो न'आव बिदिनो हिसाबै बागान गैया पन्द्रथा बिसथा बिफां गायो बेयावहायनो गस गोबावनो मोननाय जायो आरो जोंनिया बिदि बागान औ बागोन हामथाराखै थिनस'आथ' मोनखायो गोलाव गोलाव जायो नालाय साफाल' खालामना होबाय थानांगौ जोङ हासार होनाय जाया आरो बिदिबा नोंजों रायज्लायना मोजां मोनबाय जों बिदिबा दिनथ'लायनिसे उनाव रायज्लायनिसै
औ जागोन नोंथां औ गोजोनथोंसै नोंथांनिसिमबो बेबायदिनो थालिर गायनायनि सोमोन्दै मिथिनो हाबाय औ
दे